औ नोंथाङा ओरैनो दंना
ओं ओरैनो दङ
औ नोंथांजों औ दसे सावरायनोसैलाय फरायनो बागै औ फरायनाय फरायनानै जा गोबां माबाफोर जानो हायो
ओं।
जोङो रोंबा लाइन रोंबा
फरायोबासो जोङो गासैबो गियानफोरखौबो मोननो हायो आरो फरायनायनि सायाव
जोङो माने फरायबा एसे मोजाङैनो फरायनांगौ आरो
उम उम
फरायब्लासो जोङो मा माबा मोनसे जाहैनो हागोन आरो भिउसाराव।
औ
फरायनाय फरायोब्लासो आरो जोंङो लाइफआव माबा मोनसे फोर बुजिनो हायो आरो गासिखौबो फरायोब्लासो गियानखौबो मोनो बुजिनोबो हायो।
औ
आरो दानि जुगाव फरायाबा माथो कम्पानिफोरावबो खामानिखौनो मोननो नागिरा गासै फरायनाय नागिरथारो आरो एसेब्लाबो फरायनाय जा थारनांगो आरो मानसिया
औ
फरायिबो जाद्राय नाङा। नाइन थेन खिनिखौ फरायनानै थाथारनांगोन आरो मेट्रिकफोरखौ होनानैबाबो थानो हायो
औ
बुरजा फरायाबाबो ओमफ्राय गावबा गाव सोरबा गोसोबा लाइनफोर लालांनो हायो आरो गावबा गावनिसो खिन्थु फरायथारनांगो आरो दानि जुगाव
औ एसेबाबो गावनि नामफोर लेरनो रोंनाय जाथारनांगौ
ओम नाम लिरनो रोंथारनांगौ आरो गथ' गथथायफोरखौबो सिखायनो थाखाय रोंथार नांगौ जायो दानि जुगाव
औ
गोदोनि बायदि नोंला ना दानि जुगा
औ
फरायनो रोंथारनांगौ गोदोसो फरायाबाबो जेबो नङामोन। दादि आरो गावबो गाव गावबागावबो लासिं सिं मोननाय जायो आरो मानसिफोरनि सिगाङाव माबाफोर सोंबा रोङाबा बा लिरनो रोङाबा दाथ' आरो जेरावबो फरायनाय नांखाथारगो हाबा जानायफोरनोबाबो बो ग्रुबावबाबो सेल्फ हेल्फ ग्रुबबाबो जिबाबो बुहुत खामानि थायोना माबा माबि लिरनाय मानायनि बेफोराव गाव गावनो रोंबाथाय आरो मोजां जायो आरो
आरो दाना बिहामजोफोर लांबाबो फराय फरायनाय गोरोंखौसो लाङोलै
औ फरायनायसो नायखायो दानिया
ओ जे फरायनायखौ सोंग्रोगोन।
उम
फोरोङाबाबो माने फरायनायखौ नांगौ आरो
फरायाबाबो बांद्राय रोङाबा थगायजायो आरो मानसिफोरजो। थगायजानो गोरलै मोनो बांद्राय आंगि जाबा आंगो आंगि जाबा
औ औ खामानिफोरखौ माने सोलोंनानै रोंओनालाय
उम
एफोर गियानफोरखौ माने हाया।
उम उम फरायबासो गियानखौ मोनो हायो।
औ
गोजानफोराव थांबाथाय इदिनो माबा मोनसे सोंबा खोन्थानो रोङाबा मायाबा लासिं सिं जायोना गावहानो गाव गाव लासिं लाजिनाय मोनो एसेबाबो खोन्थानो रोङाबा मायाबा।
आरो नामफोर लिरनो रोङाबा गावनोखोब लाजिं सिं मोनो।
उम नामखिनिखौथ' लिरनो रोंखाथारनांगौ आरो।
औ
उम मेट्रिक खिनिखौ पास खालामना दोननाथारबा आरो नोंङ साख्रिफोरबो एफप्लाय खालामनो हायो। नाइनसिम फरायबाथाय आरो हाला बिदि जाहैयो उम। बर्ड एक्जाम होथारनांगौ आरो जायखिजाया हायोब्ला।
दानिया बांसिनानो फरायजोबसै।
फरायो उम गैयबाबो गैयाबाबो डिग्रिखौथ' कमप्लिट खालामथारो दाननिया गासिबो।
औ
न'फोराव थाबाबो गैयाबाबो फरायखायो फरायनोथांखायो।
डिग्रिखौथ' कमप्लिट खालामनानै बिसोरो
उनाव बा ओरैनो थागोन होनबाबो डिग्रिखौथ' कमप्लिट खालामथारो दानिया। खायसे फरायनानै जब नागिरालै। खायसे माने न' न' नांगौना फरायना थायोबा मानेसे मान गोनां एसे जायोना जे खोथा बाथ्राफ्राव माने न'खराव नांगौ जायो बिदिनो बिदियाव फरायो खायसे साख्रि बाख्रिफोरनि थाखायल' फराया माने नुबाय आं ओ आं नुबाय बिदि नुनायालाय सोरबा सोरबा इदिनो होनो। साख्रि लानो फाराखै मायाखैहोननानै
नोंनियालाय कलेजआ बहा फरायोमोन बागाम कलेजनि मुङालाय
सयदुवार कलेज।
हा?
सयदुवार कलेज सयदुवार कलेज खोनादों ना?
ओं ओं खोनादों।
ओं
बिसखौ लाय मा प्राइभेटाव ना सरकारियाव फरायनाय?
माया?
ओइच एस ओइस एस खो सरकारियाव ना प्राइभेटाव फरायनायदों होनदों?
एक्सेस? अ म औ ओइ सेस ओइ सेस ओइ सेस ओइचसाबो गभनमेन्टआवनो।
अ अ इयावनो दिग्रिनियावनोथ थाफाखानाय?
दिग्रिसिम दंखायोब्रा बाव।
अ जों
जोंना लोगोफोरा माने बांसिन पस्ट ग्रेजुवेट खालामहैजोबाय।
औ ओं।
द आं बाबयलै न थांबय थायसै बानायसै आङो। ओ लोगोफ्रा बिदिनो पस्ट ग्रेजुयेट खालामनानै दा दङख'यो न'आवनो
उ साख्रि मोनथ'वाखै रावबो?
गेयालै अबाव मोनानो।
ओ नांगौ बा मोना ना साख्रिखौबो।
सोंगासिनो माला फरायगोन होन्नानै।
गाव गावबो नाजानांगोन आरो ओरैनो सायावल' होबो जाय ना एगजामखौबो। ह ओरैनोल' फरायबासिनो एक्जाम हैनो थांबा अहा पास जानो फरायनोबो नांलबाय थांखि थाथ थारो गावबा गाव थांखि थायोबा नाजाथारखायो आरो थांखि थाग्राफ्रा। दा जोंफोरा थांखि गैयि बायदि से होननाय बायदि जाबाय खायन्थ' नाजानायानो गैया जोंना खायथ' दाबो बिदिनो दङ। दलागि मोनाखै जेबो।
ओ सोरबा सोरबा सासे लोगो थाफानांगौलै।
उम
बिदिनो सोरबा गोसो गुदुं बेफोरनो लोगो जानांगौ।
ओं
देरै सो जायफ्रा हमना ला साख्रि लानो गोसोथार आरो बे थारमाने बिराद खस्थ' स्थ' खालामो बिफोरो लोगो जानो हानांगौ। नों थाफाबाय थाबानो मा मोनफागोन आरो।
जोंनाथ' साख्रि मोनजोब फ्रामबायानो बुहुदआनो लोगोफोरा जोंसो सानैसो दंबावो आरो। सोरबा मास्टार सोरबा फरेस्टार सोरबा पुलास पुलिस जालांजोबाय मालायफोरा।
ए
जों फोरायो दासिमबो मोनाखै
ओ साख्रिजों बारा न'खर सालायनो हा जोबनो नागिरालै आंनिबा आरो ‌
बिजनेसासो मोजांसिन बिजनेसानो मोजांसिन।
साख्रिफ्रा माने मासावसो मोन नालाय।
अ बिजनेस आइडिया रोंबा बुहुद इनकाम।
मास मोनसेयावनो माने दाहार जानानानै थाजोबखायो सोर साख्रिनिया।
साख्रि मोननायफोराबो थारानो थोआ माथो।
औ
फैसायानो थोआ साख्रि मोननायफोरनियाबो।
बिदिनो साख्रि ओ बिदिनो सा ख्रिफोर लानाया माने न'आव थानो मोना ना।
उम
बिदिनो फेमिलिफोरजों रायजलायनो मोना मानो मोना न'नि न'निफ्राय गोजानाव खारनो गोनां जायो।
उम
न'खौ गारनानै गोदान जायगायाव थांथारनांगौ जायो।
फेमिलिजो टाइम स्पेन्ड खालामनो मोना आरो गोसोबायदि।
न'आव थानोमोनाबाथाय
बिफोरनाथ' आरो रिक्सानो गैया होननाय बायदिसो गिथावथावबो।
डिफेन्सनि जबखौलाय आं मोजां मोनखाया लै माबा होदोंमोन आरो ओ मोनबालाय लाफ्लांगौमोन खोमा ओमफ्राय दालाय गोसो जाला माथो दा लानो गोसोजालाय
मोनबालाय लागौमोन दा गोसो जाला आरो मोनैखाय माने।
ओं बालाय लाांङोना खेबनै खेबथाम मोनाबा आरो।
ओं आरो डाउन जायोना
उम गोसोबा दाउन जलाङो मोनहां जानानैबो आरो इसेयावनो इसेयावनो थालांबाय थाबा दाउन जालांङो आरो नोंना दा इदिनो जाबायबा माबायाव पास जानानै इन्टारभिउआव थांलांबायबा
ओं औ ओमफाय बिदिनो आं दा नाजाबाय नाजानायालाय मोनाना गबमेन जबखौनो
उम दा बहा मावो होनदो?
एयारपर्ट आव
औ औ औ
धनि फल एयारपर्ट धनि फल एयारपर्ट खोनादों।
मानि।
धनि पल' एयारपर्ट।
धनि
डनि फल' एयारपर्ट इटानगर।
अ-अ खोनायाखै आं खोनानायालाय खोनाफेराखै। इता नोगोराव ओम ओ ओ। इ उरनासोलाव। ओ मा मा हारिनि दंमोन?
बिदिनो दङ दफ्लाफोर बायदि बायदि दाथ'। बांगालफोरखौ होखारगासिनोना अरुणाचलाव। बांगालफोरखौ माने पास ए आइ एल पेपार बिदिसिना नायगासिनो।
औ।
फ्रा माने उरा उरणाचलाव बिराद जाबाय जायगाखौनो सेजोब नायगिर थारबाय।
बबेनिफ्राय फैयो इसोरलाय बबेनिफ्राय थाफैयो।
बिदिनो खामानि मावनो फैयो मिस
औ ओम इदिनो थालांबाय आरो इसोरो खामानि मावनो फैनाय बायदिनो। जाइगाखो लानो नायगिरबाय नामा ओम
बिदिनो थांलाबा बिसोरो मोनसे बि गावसिनि न'आव बादिसो खालामो इदियावनो होखारला बायनाय जाबाय आरो।
ओं।
दा जेरै आसामावबो बिदिनो हेमन्थ आ नाजागासिनो।
उम।
बाङालफ्रा बेनो भद होआथ'।
ओं।
इदिनो। सैलालै ।
नोंसिना गहपुर मा जायगा गहपुर गामिनि नामा बेलेग एक्सट्रा दंबावो नामा मायबा
जोंना अरुणाचल बर्डार
अ उरनाचल बर्डार ओम। उरणचल दैबाना जानाया नोंसोर
नङा नङा जोंनि नङा बे गोजान जाथारो।
अ।
एखेबारे सायना खाथियावसे।
औ।
साइना खाथि जायो बे दैबाना जानाया।
ओ ओ। दे होमबा ना जासिगोन खोमा।
औ दे दे।